औ नोंथाङा खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों
अब्ला ओ बे समाव नोंथाङा माबोरै दङ
आं दा मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां नोंथाङा माबोरै दङ
नि अननायाव आंजों लोगोसे न'खराबो मोजाङैनो दंथ'योै नोंथां
औ नोंथां
बिदि औ बिदिब्ला आं नोंथांखौ ओ दिनैनि बे समाव फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो दावबायनायनि बागै एसे से सुंद'यै सावरायनो होननानै नोंथांखौ आङो हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दसे समखौ होनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां हागोन आं दासान्दि ओरैनो दंथ'यो
ज
फरायसालि बिदिनो जोंना लोगोफोरजों दावबायनाय सोरबा न'नि सुबुं गाव नुफेरै जायगाखौ नायनो थांनायजों ससे बायदिसिनानि गेजेरजों गुबुननो दिन्थिनानै दसेबाबो एसेबाबो रंजाहोनो थाखाय बियो दावबायहैनो आरो खायसेयाथ' राव धोरोम बेफोरखौ लाना दावबायो बिदिनो जोंना गोबां रोखोमनि दावबायनो हायो औ बिदिनो दावबायनायजों लोगोसे जोंहा गोबां गियान मोननो हायो बेफोरबायदि मिथियि बाथ्राफोरखौ मोनथिनो मोनो रोङै खामानिखौ रोंनो हायो नुफेरै जायगा फोरखौ ओ नुयो बिदिनो जोंना दावबायनाय होनोब्ला गो गोबां मुलाम्फा जायो होननानै जोङो सानना लायो औ बिदि ब्ला नोंथाङा आंनि सेराव ओ अबावबा जायगायाव नोंथाङा दावबायफेरबाय नामा बेनि बागै सुंद'यै फोरमाय होनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां नंगौ थारैनो बिदिथ' आङो बिदि गुबुन गुबुन गोजान गोजान जायगाफोराव बिदि दावबायफेराखै ओ बिदिनो जोङो जेरै उन्दै समाव जोङो बिमाजों बहाबाफोर जोङो आं बिदि जायगा नायनो थांफानो मोन्दोंमोन एसे एनै खाथि खालाफोरावनो जोङो बैफोर जायगाफोराव दावबायनो थांनायावनो जोङो ओ गोबां समाय समायना समायना मिथिंगानि गाहाय गोजौ हाजो हाला बेफोरखौ नुनो मोनदों बिदिनो जोङो जेरै जोङो जुनारसालिफोराव जोङो दावबायनो थांनाय समाव जोङो बायदिसिना बिदिनो फिसिनाय दोननाय दाउ बिदिनो जुुनाद जेरै जोङो सेसा मै मोसा बैफोरखौ जोङो नु दोंमोन जोङो बैफोर दावबायनो थांनो बै समाव जोङो जेब्ला जोङो उन्दै सममोन जों गोबां रंजानाय मोनोमोन जोङो जेब्ला दावबायनो थाङो होनोब्ला जोङो गोजान जायगायाव थांनो मोनगोन बिमा बिफाजों लोगोसे जोङो गारि गाखोनो मोन बेखौ जों जोबोद रंजानाय मोनोमोन। थिग बिदिनो जोङो दावबायनाय होनोब्ला जोङो ओ गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनो दावबायनायनिफ्राय जोङो जेरै जोङो गोजान जायगायाव थाङोब्ला जोङो गुबुन हादोरफोराव थाङोबा जोङो बै जायगा दावबायनो थांनाय जायगानि सु बुंफोरनि जोङो जिउ खुंनाय थांना थानाय बिसोरनि माबायदि रायज्लायनाय जों बेफोरनिफ्रायबो जों गोबां गियान बुथुमनो हायो।
औ नंगौ नोंथां
जे जोङो ओ गोबां समायना समायना जोङो जायगा नुनो मोनो। आरो जोङो बिब्दिनो दावबायनो थांबा जोङो गुबुन हादरनि जानाय लोंनाय जों बैफोरखौबो जोङो मोनजायो
औ नंगौ
औ ओ बिब्दिनो दावबायनाय होनोब्ला जोङो बिदिनो आथिंजोंबो दावबायनाय आरो गारिजों दावबायनाय बे मोननैयाव गोलैयो नङा होमबा गोदोथ' दावबायनाय बुङोब्ला गोदोनिफोरा बिदि गारि मथर आरो जेरै प्लेनफोर गैयियाव जोङो गोदोनि ओ मानसि फोरखौ जोङो सुबुंफोरखौ नुनो मोनो जोन बिसोर गावनि आथिंजोंनो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेसिम बिसोर गावनो थाबायनानै थाङोमोन बैफोर थाबायना थांनायावनो जोंनि देहाफोराबो मोजाङै थायोमोन लोगोसे दानि दावबायनाय बुङोब्ला जोङो बिदिनो लोगो नांनानै गारि मटर लानानै नङाबा बिदि सा ब्रै साबा लोगो नांनानै बै बिदि मारुथि गारि बि फोर लानानै जोङो दावबायनो थांनायखौ नुनो मोनो लोगोसे स्कुल कलेजनि फ्रायबो गोजान गोजान जायगासिमाव गोबां प्रजेक्टनि थाबै थाखायबो जोङो दावबायनो थांनायखौ नुनो मोनो। जेरै- दावबायनो थांनाय जायगा होनोब्ला जोंनि जोंनि बै साहा साइदावनो जोंनि जेरै अरुणचल हि मेघालय जोङो बै फोराव जेबोद समायना स मायना हाजोफोर दङ बेफोराव जोङो दावबायनो थांनायखौ लोगोसे बैफोरनिफ्राय जोङो ओ गोबां बाथ्रा मिथिबोननाय जानाय लोंनाय जों बैफोरखौ मोनजाबोयो
औ नंगौ
औ नोंथां नोंथाङा एसे नोंथाङा दावबायनो थांनाय जायगानि सायाव आरो दावबायनो थाङोबा मा मा जोङो नुनो मोनो गियान मोनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नंगौ नोंथां ओ जोंहा दावबायनायजों गोबां गियान आरजिना लानो हायो। बेजों लोगोसे ओ गोबां नुफेरै जायगाखौ नुनायजों लोगोसे बिदिनो ओ गोबां सोलोंथाइ एबा सोलोंथाइनि बिथिङावबो गोबां ओ जोङो मुलाम्फा जानो हायो। बिदिनो औ दावबायना नैनो बुहु ओ बुहुमनि ओ सुबुं गासैबो सुबुं जोंना गुजि जौखोन्दो सुबुङानो दावबायना मोजां मोनो आरो बेसोर दावबायग्रा सुबुंफोरा बिदिनो गोबां बाथ्राखौ मोनथिना मोनो। जेरैहाय जोंहा औ बे हा दोरनिफ्राय गुबुन हादोर जेरैहाय जों हमना ला भुटान हादोर जोंनि खाथिसिनावनो थानाय गुबुन हादोर भुटान। बे हादोराव थाङोब्लाबो जोंहा ओ बिसोरनि ओ थानाय जायगा एबा बिसिनि ओ आबहावाफोरखौ नुनानै जों जोबोद मोजां मोनो मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरनिया ओरैबायदि जागादि बिसोरनि हाजो हाला जों बुंफबनाय बिदिनो दैमा दैसा ओ बुंफबनाय बिदिनो गोबां ओ दंफां लाइफांखौ जोङो बिसोरनि ओनसोलाव नुनो मोनो बेजों लोगोसे ओ ओ बिसिनि ओनसो लाव जोबोर सुबुं अनजिमाया खम बेनि जाहोनावनो बिसोरो जायगाखौ जो बोर साखोन सिखोनै लाखियो एबा ओ गावनि न' दखान बिदिनो लामा बायदिसि नाखौ बिसोरो जोबोर साखोन सिखोन लाखियो। ओ जेरैहाय जोंनि जोंनि भारत हादोरनि एबा जोंनि आसाम रायजोनि सुबुंखौनो होनोब्ला जोङो ओ दा बेफोर सुबुङा जेनेबा जोंना ओ गथ'फोर एबा गिदिरफोरब्लाबो मेथाइ बायदिसिना बेफोरखौ जानानै जोंना पेकेट बाय पेकेटफोरखौ लामा एबा जानला मोनला जायगायावनो गारनानै दोनो नाथाय जोङो बिसोरनि ओनसोलाव थां नानै नुहैयोदि ओरैबायदि ओ समायना एबा ओ साब सिखोन लाखियो बेसोरनि ओनसोलनि सुबुंफोरा बेसोर जायगायाव थाङोब्ला जोङो बिदिनो मेथाइ बा गेट बायदिसिना खौ जानानै रावबो गथ'फोरखौनो जोङो लामा बायदिसिनायाव गारनायखौ जोङो नुना मोना आरो आरो औ आरो मायबा मोनसे बिलाइ बायदिसिना पेकेट गोलैना थायोब्लाबो बिसोरनि ओ लामानि सुबुङनो बेखौ खन नानै दा सबिनाव सोनानै दोनो बेफोरखौ नुनो मोनो आरो जोंना बा जोंनि हादोराव बायदिसिना गुदका बाय बायदिसिना एबा गयफोरखौ जानानै जोङो जानला मेनला जेराव मेराव जुमुदै गारला लाबायो नाथाय बिसोरनि ओनसोलाव बिदिखौ नुनो मोना आरो बिदि खालाम जोंनि सुबुङा थांनानै बिदि बिसोरनि जायगायाव खालामहैयोब्ला बिसोरो जुरिमानाखौबो फोनांनो हानाय आरो गारि सालायनाय बायदिसिनायावबो बिसोरनाया जोबोद ओ सांग्रांथि एबा डसिप्लिनै सालायनाय जायो जेरै बिसना ग ओ बिसोरनि हादोराव ट्राफिक लाइट होननायखौनो जोङो नुनो मोना मानो होननानै बुङोब्ला बेसोरनि हादोराव ओरैबायदि गारि सालायोना माने जोंनि ट्राफिक लाइटनि एबा लाम याव जाम जानायनि ओ जेबो ओ माबायानो गैया बेनि थाखायनो जोंहा ट्राफिक लाइटखौबो होनाय जाया आरो गंसे गारि थाङोब्ला बेखौ ओ लासै लासै सालायलांदोंबाबो ओ बेनि उननि गारिया बारसोनानै थाङा बिदिनो जोंना गोबां ओ मानिनानै सोलोङो बेफोर खामानिखौ जोङो बेसोर हादोराव थांनानैहाय जोंनि ओनसोलाव जोङो सोलोंफैनो हायो बिदिनो गोबां खामानिखौ मोनथियै बाथ्राफोरखौ जोङो मोनथिहोनो हायो बिदिनो ओ गोबां सोलोंथाइखौ जोङो मोननो हायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नों
औ औ बिदिनो जोंना औ मोनथियै बाथफोरखौ जोंनि सुबुंफोरनो ओ फोरमायफायनो हायो बिदिनो सोलोंफैनो हानायजों लोगोसे गावबो मावफैनो हायो
औ नंगौ नोंथान थारैनो सैथो
औ बि- ओ बिदिनो जोंना ओ गोबां जायगायाव थांबा गोबां ओ गियानफोरखौ गोसोआव लानो हा एबा गावो बाहायफायनो हायो न'आव
औ
बिदिनो जोंनि खाथिसिनाव थानाय हादोरारि हाग्रामा जेरै मानास बेफोराव थाङोब्लाबोदि जोङो नुनो ओ गोबां गोसोनि गाज्रि साननाय एबा गोसोआव दुखु मोननायफोरखौ जोङो दसेनि थाखायबाबो बावगारहै नो हायो मानो होननानै बुंब्ला जोंनि मिथिंगानि महर एबा ओ मिथिंगानि बायदिसिना ओ दाउ गाबनाय दै ओ जोंनि दै बोहैनायनि साउवन बेफोरखौ खोनाब्लानो जोङो एसेबाबो गोसोआव रंजाखांनाय फैयो बेनि थाखायनो जोङो न'आव ओ जानाय जोंनि दुखु बायदिसिनाखौ जोङो ओ बेफोराव बे बेरायनो एबा ऐ हान्थिनो थांनानै जोङो एसेबाबो खारहोनो हायो जोंना न'आव थाबाय थाना सु औ जोंना न'आव थाबाय थानाय सुबुंफोरा एसेबाबो गोसोआव दुरबल एबा गोसोआव मायबा साननानै गाज्रि गाज्रि बाथ्राफोरखौ साननानै गोसोआ दुखु मोनो बेनि थाखायनो जोंहा बेरायनाय खौ गोनांथिथार होननानै जोङो सानना लायो बिदिनो जोंहा औ बे बे हादोरारि हाग्रामायाव थाङोबाबो जोंना गोबां गियान मोनो जेरै नुफेरै बेसादफोरखौ नुयो। जुनार, सिब-जुनार, गान्दा, मोसा बायदिसिनाखौ जोङो नुनानै बिदिनो गोजोन बोनो हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो लोगोसेनो दावबायनो थांबा जोंनि देहायाबो मोजाङै थायो।
औ नंगौ
बिदिबानो नोंथाङा दा समनि दावबायनाय आरो गोदो समनि दावबायनायनि सायाव एसे आंनो फोरमाय मिथिना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां थारैनो जोंना दा समनि दाउ दावबायनाय आरो गोदो समनि दावबायनाय होनोब्ला जोंहा गेजेरावहाय जोंहा गोबां फारागखौ नुनो मोनो। जोंहा गोदोहाय बिदिनो गारि मथर बायदिसिना गैयामोन बेनि थाखायनो जोंहा मोसौ गारि बायदिसिनाजोंसो दावबायोमोन बिदिनो जोंना माबेबा गोजान जायगा दाबसे जायगायाव थांनांगौ जायोब्ला अब्ला ओ सुबुं बिदिनो दावबायग्रा सुबुङाबो ओ बिदिनो जायगाखौ एबा बे लामानि जानथाइखौ साननानै बियो दावबायनो बाखां बाखांनाय मोननाय जायोमोन।
औ नंगौ नोंथां
जायगायाव थाबैनो थांब्रबनो गोनां जायोब्लाबो बे जायगायाव जोंना थांब्रबनो हायामोन गोनांथिथार खामानिब्लाबो बेखौ साननै सानथामनि उनावसो मोनहैनानै बेखौ मावनो हायोमोन नाथाय जोंहा दानि मुगायाव गोबां गारि मथर बायदिसिना ओंखारनायजों लोगोसे गोबां गुबुन जायगायाव थांनो होनब्लाबो जोंना दाना दसेनो मोनहैयो जेनेबा दा जोंहा गुबुन हादोरावनो माबबा मोनसे खामानि ओंखारब्रबना होबाय एबा गुबुन हादोरावनो दसेनि थाखाय दावबायना फैनो सानबाय अब्लाबो जोंना दानि मुगायाव प्लेन फ्लाइट बायदिसिना नाय गाखोनानैहाय जोंना दसे समनि थाखाय गुबुन हादोरावबो दसेनो दावबाय थांब्रबनानै फैनो हायो बेनि थाखायनो आङो दानि मुगायाव खौ जोबोद मोजां मोनो एबा दानि दावबायनायनि जोंनि जा जान्थ्र एबा गारि मथर बेफोरनि थाखाय बेफोर जोंनि थाखाय जोबोर साबजाथाव होननानै आं सानो नोंथां।
औ नोंखौ नोंथां थारैनो सैथो नोंथांनि बुंनाया
औ बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नों नोंथां नोंथांजों दावबायनायनि बागै सावरायनानै गोबां मोनथियै बाथ्राफोरखौ मोनथिना मोनबाय।
गोजोनथों नोंथांनिसिमबो आंबो गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय। दिनै दावबायनायनि सायाव सावरायनानै दे बिदिब्ला नोंथां औ नोंथांनिसिमबो